थां औ नोंथां। औ नोंथां दा बे समावहाय दसे दान्दिसे सम सावरायनो सम मोनगोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ अब्ला जोङो आयदाखौहाय मा लानो होननानै बुंब्ला
जोंङो ओ आबाद मावनायना
आबाद मावनायनि औ आबाद मावनायनि सायावबो लानो हायो नोंथां औ
औ आबाद मावनायनि सायावनो रायजलायनोसै जोङो जोङो मानोना माखासे आबादफोरखौ जोंङो मावो नालाय मावखायो आरो जोंङो आबाद गाहायबो
औ
होनोमबा नोंथाङा एसे औ नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोगोन नामा बेनि सायाव
औ फोरमायनो हागोन नोंथां औ
औ दे होमबा नोंथां
औ दे आबाद होननानै जोंहा आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला बेे आबाद जोंङो बर' हारिखौनो जोंङो मा होनो बुंनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि होननानै जोङो मिथिनानै मोनोबा जोंङो आबाद मावनानै जाग्रा हारि होननानै बुंनानै लानो हायो आरो दा जोंङो आबाद होननाय लोगो लोगो जोंनाव गोबां रोखोमनि आबाद जोंङो मावो बेबायदिनो जोंङो माइ आबाद बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोंङो माइ आबाद बिदिनो माखासे मैगं थाइगं भिन्दि जोगोनार
नोंगौ
जोगोनारफोरखौहाय जों गोजां बोथोरावबो मोनो बा गोलोम बोथोरावबो जोंङो माखासे दानि दिनावहाय ओंखारबाय बे बेफोर मैगं थाइगंफोरा मेसेआवबो ओंखारनाय आरो दैज्लांआवबो ओंखारनाय थिग बेबायदिनो जोंहा मेसेङाव आरो जोङो मेसें बोथोरावहाय मैगं थाइगंनि आबाद जेरै
औ
लाइ लाफा बेसर खबि आलु गोबां रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं आबाद मावनो हायो आरो मेसें बोथोराव आरो बिनि अनगायै जोंङो दानि दिनावहाय जों सोलिगासिनो गोख्रोङै बा नुबोदों गय आबाद मावनाय
नंगौ नंगौ
आरो थालिर बिफां गायनाय आबाद आरो जोंहा दङ ड्रागन द्रागन बिफां गायनाय आरो लेसु बेफोरबायदिखौबो जोंङो गोबां नुदों आरो
औ
दा बिनि गेजेरावनो जोंङो आबाद होननानै बुंङोब्ला जोंङो माइ आबादखौनो जोंङो गुदि एबा गाहायसिन होननानै जोंङो बुंनो हायो जेराव जोंङो उन्दैनिफ्रायनो जोंङो ओंखाम जानानै देरबोनायबा जोंङो ओंखायनो माइ आबादानो जोंनि थाखाय थांना थानायाव जोंखौ लाखिगासिनो दिनैसिमबो आरो उनावबो लाखिलांबाय थागोन आरो
नंगौ नंगौ
बे बेफोरनि गेजेरावनो आङो दा नोंथांनो माइ आबादखौहाय माबोरै मावो बिनि सोमोन्दै एसे नोंथां फोरमायहरनो सानदों आरोना दा माइ आबादखौ जों माबोरै मावो होनना बुंङोब्ला जोंङो गिबियावहाय जोंङो जि माइ गायनो थाखाय जोंङो गिबियावहाय जोंङो जोलै जोलैनि थाखाय जोंङो मोजां रोखोमनि जोङो माइखौहाय ओ माइलि सोनानै जोङो दोनखायो। बा जोङो दानि दिनावहाय जोङो ओ बिगियाननि ओंखारनाय माइ जोङो ओ एग्रिखालसारनिफ्रायबो बिदि जोङो गोदान गोदान ओंखारनाय माइफोरखौ गायनो हायो बेफोरनि लाबोनानै जोङो ओ सोमनानै हरसे बा हरनै सोमनानै जों बेखौ खौ बोखांनानै ओ दिनो जोङो खामसालि बा मारुफोराव दोननानै गाजा ओंखारजासे बेखौ दोननाय जायो खोबनानै थास' बिलाइजों। जेब्ला बे गाजा ओंख खारो अब्ला जों बेखौहाय जोंनि खोथिया थिलि जा दुब्लि फोथाराव जोंहा हालेवनो लानाय फोनो लानाय बेवहाय जोङो जेब्ला जोङो हाखौहाय फोमोनना लानानै मोजाङै जों ओ माइखौहाय फोनाय जायो आरो बे फोनानै जेब्ला बे रज'यो जेब्ला बे दानसे खावसेफोरनि उनावनो बेखौ जोङो गायजानाय जायो जोंहा। जेब्ला बे गायजानाय जायो अब्ला जोङो ओ हाखौ जोङो ओ गिबियाव खारायसिगोन सामार होसिगोन फोमोननानै जोङो दानि दिनावहाय जों ओ ओ मोसौजों हालौनायखौ एसे खम नुसै थेक्टर जों हालेवनानै बाङानो गायसै खम समनि गेजेरावनो ओंखायनो दानिया बयबो थ्रेक्टरजों गायनायखाय थाब हासै।
औ
आरो थिग बेबायदिनो जोंहा माइखौ गायनाया बिसिमावहाय जोबफैनोसै आरो। बिदिनो गेजेराव जोंहा दङ मोनस से थालांथों माइ गायनायाव जोंहा ओ आग लानाय होननाय बुंनाय जायो गिबि गाय जेनेबा जोंहा ओ माइसालि माइफोरखौहाय जोंहा लानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ।
आ बेफोरो दङ आरो दा नोंथांनि ओनसोलावबो माइ गायनायखौ मारै बा नोंथाङा बे आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओम जोङो बेबादिनो आबाद होनोब्लाथ' जोङो उम उम गुबुयै माइ आबादखोनो मावनाय नुनो मोनो गिबियाव जों बिजों लोगोसे जोङो बायदिसिना उफ्रा आबादफोर मावो। ओ जेरै मैगं थाइगं उम लोगोसे जे जोङो ओ बायदिसिना जेरै फिथाइ सामथाइनि
जोङो ओ गोदो गोदो समाव जोङो बेफोरबायदिखो मावनाय नुवामोन नाथाय आथिखालाव जोङो बायदिसिना गोदान गोदान ओ माने बाजाराव मोननाय बा सोलिनाय बेफोरबायदि उम फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो फाननाय माने गायनायखौ बा आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जेरै नोंथाङा दायो बुंनाय बायदिनो जोङो ओ माखासे समाव जोङो गय आबाद बा गयनि बागान बानाय बानायना जे जोङो बै गय बागान सिङावनो आलदा आलदा रोखोमनि आरोबाव माखासे फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ गायफानाय। ओ जेरै बे सिङावनो लेबु बा आनारस ओ लोगोसे जोङो बे ओ आथिखालाव ओ मानसिफोरा गोबां गायनाय जेरै चक्लेट कक'वा चक्लेट होननाय बैफोर बिफांखौबो ओ गायनो हमदोंसै आरो मानोना जोंनो ओ मुलाम्फा दङ। जोङो मा होनो जोङो गय आन्था गायोब्ला जोङो मोनसेल' मोननो हायो आरो नाथाय जोंहा बेफोरबायदि बिफां गायजाबबाबो गआ जेबो खहा जाया। बेनिखायनो जोङो ओरैनो बे गय बारिखौ बा बागानखौ जोङो गय आबादनि हानि हाखौ जोङो ओरैनो गयल' गायनानै दोनालासिनो जोङो बेफोरबायदि ओ गोबां आलादा आलादा उफ्रा आबादफोरखौबो गायफायोब्ला एबा मावफायोब्ला माने जोंहा मुलाम्फा दङ आरो। ओ बेफोरबायदिखौ गायफायो। ओमफ्राय जों आरो नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो माहाबा लिसु एबा लेरख' बेफोरबायदि बिफांफोरखौबो जोङो गायफानायखौ नुनो मोनो। ओ बेजों लोगो गायफायोब्ला जोङो मा मोनो बै गय फिथाइनि फैसा बा फाननानै मोन फानना मोननायजों लोगोसे जोङो बेफोर माखासे बेफोर फिथाइफोरखौबो जोङो फाननानै ओ फाननो हायो एबा बाजाराव फाननानै जोङो रां मोननो हायो माने अब्लानिया जोंना मुलाम्फाया ओ डाबल जायो आरो।
दाबल जायो औ।
मोनसे दाबसे जायगायावनो। थिग बेबायदिनो आरो जोङो माखासे रोखोम बे गायनायनि आबादनि अनगायैबो जोङो जेरै दाउ अमा ना फिसिनायनि आबादखौबो जोङो मावो बेबो मोनसे आबादानो। जोङो आबादनि बेलाया आबादावनो जों बेखौ खोख्लैनो हायो। जेरै ना फ फख्रिफोराव जोङो गोबां रोखोमनि ना हगारनानै बेखौ जोङो दानथाम जुदि बायनानै जोङो मोननाय बा ओ बिगियानारि आदबजों दडेभेलप खालामजानाय बा दिहुनजानाय बेफोर आदारफोरखौ जोङो होयोब्ला जोङो दानथामनि गेजेरावनो जोङो गोबां गिदिर खालामनानै बेखौ फाननो हायो आरो फाननानै जोङो
औ।
गावनि जिउनि राहा एबा जिउ खुंनायनि राहाखौ जोङो खालामनानै लानो हायो। लोगोसे जे बे दानथामनि उनाव फाननानै आरो फिन खनसेबाव जोङो हगारनानै आरोबाव फानफिननो हायो माने बोसोराव खननै जोङो हगार ना हगारनानै खननै फाननो हायो आरो। बेबायदि खाबुखौ जोङो खालामनानै लानो हायो आथिखालाव। आरो बेजों लोगोसे जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों जे तरमुस आरो